हेलौ नोंथाङा खोनादोंनाा औ खोनादोंना नोंथाङा? औ। औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंसाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावथ' बैसागु होनोब्ला जोंना ओ बिदिनो मोसौ बैसागुनिफ्राय जागायो बे मोसौ बैसागुखौहाय जोंहा सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय ओ फालिनाय जायो। बे मोसौ बैसागोआवनो जोंहा गिबियाव ओ जोंहा फुङावनो सिखारनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां जानानैहाय जों हा ओ बिदिनो ओ पानि लाव एबा दिग्लिलिटि हालदै गोथां बेफोरखौ जोंना हाना लानाय जायो आरो। बेनिफ्राय हाना लानानै औवानि आरुं जिरनानैहाय बेख खौ माला सुना लायो आरो जोंहा खान्थानिहाय ओ खान्था एबा सारायनि हांगारखौ जोंहा ओ हख'नानै बे खौ थालिर दुखायाव लानानै थाव गोथांजों होनाय लगायनाय जायो बेनिफ्रायहाय बेखौ। ओ-बे थियारि जाखांनायनि उनाव जोंहा मोसौखौ गलिनिफ्राय लानानै। न'नि फुख्रि एबा नङाब्लाबो। जोङो ओ-फोथारफोराव जामफै नाला बायदिसि बियाव जोङो लांनानै मोखौखौ थुखैनाय जायो। बेनिफ्राय थुगैखांनानै जोङो। मालाखौ गोदोनायाव गानहोयो एबा ओ-मोसौ गिदिरनोथ' बि बिदि ओ-गिदिर माला लांफानाय जायाबा जोंहा ओ- गं बायदिसिनायाव आलायना होयो। बिदिनो आलायखांनायनि उनाव। ओ-बे बेनि माला सुखान्दा आग्लायनाय मैगंफोर बेखौ जोङो मोखौनि मोदोमाव सारनानै मेथाइ खननाय जायो।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो मोखौखौ दिग्लि लिथि बिलाइजों फुनानै उदाङै ओ-फोथ थाराव हेंगारना हरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे दैनखालिनि मोसौ बैसागो नालाय जोङो। बेखौ मोसौखौ दोनदाल होनाय जाया आरो जोङो बे मोसौनियावनो थु थुखैखांनानैहाय जोङो ओ-फोथा एबा जोंनि हांगार। हांगारनि फोथाखौ फोननाय जायो जाहाथे मे-बे मोसौ। वाहाय ओ-बिदिनो जोंना गोदो ओ-जोंनि ओनसोलाव गोबां हाग्रा। बुंग्रामोन बेनिखायनो जोंना मोसा सिंह एबा लख्रा बायदिसिना थायोमोन आरो। मोखौफोरखौ मोसौफोरखौ जायोमोन। बेनिखायनो मोसौ। गिनानै खारथो नुबाथाय होननानै जोंहा बे फोथाखौ फोननानै हरनाय जायो। बिदिनो जोंहा मोनानि समाव मोसौखौ जेबोब्ला न'आव लाबो। अब्ला बे मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायो। आरो गोदान फागाजों खानायनि उनावहाय जोंहा फुजा होनानै। फुजायाव जा बावथाय होदों बेखौ मोसौनो गिबियावनो जाहोग्रोनाय जायो बिदिनो जोंहा। बै बै दिना थाङो आरो जोंना नखा नायैहाय। मानसिनि बैसागो बिदिनो जोंना मानसिनि बैसा फुङावनो सिखारनानै मोजां ओ-दुगैस्रां लोबस्रां जा नानै न'खरनि गासिबो बिदिनो न'खरनि बाथौ था -नसालि एबा ओ-न'खरनि थानसालियाव हाब-हाबनाय जायो आरो। फुजा होनाय जायो बे फुजाया जेबोला जोबो अब्लाहाय। जोंहा न'खरनि गासैबो जमा जानानै उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो। आरो गेदेरनिफ्राय बोर लायो आरो गेदेरा। उन्दैनो बोर होयो बिदिनो जोंहा बोर होनाय लानाय जालायो।
औ नंगौ
जोबनायनि उनावहाय। जोंहा न'खरनि ओ-बोर होनाय जोबनायनि उनावहाय जोंहा गामियाव गिदिर। फोरखौ एबा। बोराय बुरैफोरखौ खुलुमनो थांनाय जायो बिदिनो ओ- बै समा बै सानाबो बिद दिनो थानो थाङो बिदिनो जोंना नखानायैहाय फैबाय गोखा गोखै जानायनि दिन। बिदिनो गोखा गोखै जानाय होनोब्ला जोंना गोदोनिफ्रायनो बे। ओ-मोनसे जोंनि सोलिबोबाय थानाय।
औ
औ बे ओ-बे गोखा गोखै जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंना। ओ-फैबाय थानाय बोसोरफोराव जोंना देहा सोलेर। फोराव जेबो ओ-गाज्रि बेमार आजार बायदिसि ना जानो हायैनि थाखाय जोङो जानाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ। ओ-बेखौ सेजौ से रोखोमनि। ओ गोखा गोखैखौ जोङो खांनानै जायो जेरैहाय बेफोरनि मोननैसो बेनि मुंखौ आं नोंथांनि सेराव बुंनानै होनि जोंहा जेरै खेरा दाफिनि दाउ फेन्दा मानिमुनि गिदिर मानिमुनि फिसा मैथा बांगाल बायदिखौ जोङो एबा फस्ला दिंखिया बेफोरखौ जोङो खांनानै जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा अखानायैहाय थाङो अखानायैहाय जायो मोसानाय बिदिनो गासैबो न'खरनि ओ जोंना गासैबो मोसानो थाङो न'खरनिफ्राय बिदिनो गेदेर उन्दै रावबो सिन गैया बेवहाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिदिनो जोंना ज' जानानै रावखौबो मोनसा मोनसि गैलायाजासे मोसानाय थाङो आरो ओ न'खर न'खर न'खर हाबनानै मोसायो आरो जाय न'खराव मोसायो बे न'खरना जोंनो ओ मोसानायखौ जोंनो अननानै अनथोब महरै मायबा मोनसे हरो बे हरनायखौनो जोंना गोसो खुसिजों लाना फैनाय जायो बेदिनो जोंना जेब्ला मोसायै मोसायै ओ सानथाम एबा ओ साननै सानथामसो मोसाखांनायनि उनाव जोंहा जमा जानाय मुवाफोरखौ ओ जमा खालामनानै जोंहा लावखार ओंखाम जानाय जायो। बिदिनो जोंनि बैसागोआ औ बैसागु मोसानाया बिदिनो जोंना जोबलाङो नोंथां।
औ औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बैसागोखौ ओ थि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खुंलाङो आरो ना नोंथां। ओ बुंन बुंनो थाङोबाथ' गोदो गोदाय जों बिजाबफोराव मोनबोदों एबा आबौ आबैमोना बुंबोदों जेनबा आगोलनि बैसागुखौ ओ से दान फालियो होननानै बुंबोदोंमोन आरो नोंथां औ दा बिब्दि फालिला जों स्नि सानल' फालियो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो स्नि सानाव जोङो बैसागोखौ मोननै मुंजों मिथिजायो नङा होमबा? गिबियावनो मोसौ बैसागु एबा मानसि बैसागु जों ओ मोसौ मोसौ थुखैनाय बैसागु होनब्लाथ' नोंथाङा जाबायदि बुंदों बिदिनो मोसौखौ थुखैलाङो। जों बे मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां बिदिनो ओ मुवाफोरनि जगार खालामनांगौ नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जोङो ओ फान्थाव बिदिनो हालदै गोथां बिदिनो पानिलाव बिदिनो दिग्लिगुति बेफोरखौ गासैखौबो बुथुमनानै जोङो मोसौखौ दैमा एबा ओ बिदिनो हाखर नङाबा बिलोफोराव थुखैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ बे मोसौ थुखैनानै जेनेबा ओ जाहा बिब्दिनो बेयो ओ मैगं थाइगं लांनायफोरा जा आग्लायो जों बेफोरखौबो बिदिनो ओ न'खरनिफ्रायबो जों माला सुनानै लाङो आरो बे दैमाफार फोरावबो जोङो माला सुना लाबोनानै जों बिब्दिनो मोसौ ओ दोनग्रा ओ गलि एबा ओंखाम संग्रानि ओ बिदिनो दरखं मोखंफोराव जों आलायना दोननायखौ नुदों आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो बिनि अखानायो जोंनिया मानसि मानसि बैसागु नङा होमबा ओ बे मानसि बैसागुआव जोंनि ओ जोंनि जे जों नङाबा जोंनि आइमोना ओ फुङावनो ओ सिखारनानै उम दुगैस्रोम लोबस्रोम जोंनि ओ बाथौखौ ओ ओ आलारि बाथि लगायो बाथ थोआव बिदिनो आलारि बाथि लगायनाय जों जोंनि बिमा बिफाफोरखौ खुलुमबाय नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
जोङो जोंनि गेदेरखौ खुलुमो आरो जों ओ उन्दैखौ उन्दैखौ बोर होयो एबा अनो। थिग बेबायदिनो जोङो बिब्दिनो न'खराव ओ खुलुमखांनानै जोङो गामि फारसे ओंखारलाङो आरो गामि फारसे ओंखारलांनानैबो जोङो। बिदिनो गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमहैयो आरो बिबदिनो खायफाफोरा अननानै जोंनो बिदिनो। गस्ला जेन'बा दख'ना बिबदिबो मान होयो आरो।
गावनाव गुनथां
जोंनिया बै बैसागोआव मोनसे नेम दोङोदि जोंनि न'खराव जेन'बा जा रुंसारि जालांनाय सुबुं बिसोरनि थाखायबो जोङो बैसागो बोथोराव बिबदिनो। बिसोरनि गाननाय जोमनाय बावनाय नेमखान्थि दोङो आरो।
औ
थिग बेबायदिनो ओ बे बैसागनि से सानखालि थांनानै बिनि अखानायै जोङो गाजा गोमजायै गासिबो गामिनि लाइमोनफोर आरो बोराय बुरैफोर जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरो नोंथां। बिबदि जों गामियावल' मोसाया बिबदिनो गामि खाथि खाथियाव जोङो रंजा हैयो आरो थिग बेबायदिनो बिदि बैसाग बैसागो मोसानायाव गाननाय आं जेन'बा बिदिनो बैसागु मोसानायाव गाननाय दखनाय एबा गामसाफोरखौथ' गोबां मानसिफोरा बायदि बायदि गाबनि नि गानों नङा होनबा नोंथां।
औ
बांसिनानो जोंनिया हिनजावफोर एबा लाइमोनफोरा। जोंनिया दख'नाखौ गोमो गानो, आरो बिदिनो गस्लाखौ जोंनिया गोजा गानो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
औ बिनिफ्राय आर'नाइ लायो आरो हौवा मानसि हौवासाफोरा जेनेबा गामसा गोथां गोथां बिदिनो गस्ला गुफुर गाननायखौ सिगांनिफ्राय नुबोदों आरो। थिग बेबायदिनो जों मोसानो थांनायाव दाथ' जोंनिया जेनेबा मोसानो थांब्ला जोंनो माइरं एबा फैसा हरो नङा हबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय खोनानो मोनदोंदि बिदि मोसानो थांब्ला बिदि माइरं फैसानि सोलाय जोंनो बिदिनो बिदिनो दाउदैफोर बिदिनो मैगं थाइगं हरो होननानै खोनानो मोन्दोंमोन आरो नोंथां। खिन्थु दा बिब्दि नेमखान्थिखौ नुनो थांला दा आरो ओ माइरं फैसा हरनायखौसो नुनो थांदों आरो थिग बेबायदिनो - जेब्ला जोङो बिदिनो खाथि खाथिनि दाब दाब जायगायाव मोसा हैनानै जेब्ला बैसागोनि लास सानखालि जों गामियावनो रंजायो आरो नोंथां। जेब्ला ओ गामिनि जोंनो अनानै जा रां एसे फैसा एसे होरो जों बेफोरखौनो खांनानै जोङो हाथाय एबा बाजाराव जों लावखार ओंखाम जानो थाखाय हाथाय खामहैयो आरो। बिदिनो जोङो गामिनि गासैबो। जोङो सुबुंफोरा बिदिनो जयै लाव लावखार ओंखाम जायो आरो। ओ नोंथाङा मिथिनाय बायदि ब्ला जोंनि बर'फोरनि बिदिनो दामजु दामग्रा मोननैसोनि नामखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनाथ' बर' बर' हारियाव गोबां दामजुफोर दङ औ बेफोरखौ जोंना बैसागु बोथोरावहाय दामनानै मोसानायजों लोगोसे बेनि अनगायैबो जों ना खेराइ बायदिसिनाखौ बेफोर दामजुजोंनो मोसानाय जायो। जे बेफोर दामजुफोरनि मोननैसोनि मुंखौ आं नोंथांनि सेराव बुंनानै होनसै जोंना बैसागु बायदिसिनायाव मेथाइ खननो थाखाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेफोर दामजुखौनो लानानै जोंना बसागु बसागुखौ बैसागु बोथोरखौ। फालियो एबा जोंना गोबां मेथाइ खननाय एबा गान रोजाबनाय बेफोरावबो, ओ आर'ज मेथाइ खननाय, बिदिनो खुगा मेथाइ बायदिसिना खननायावबो जोंना बेफोर दामजुखौनो, दामनानै खननाय एबा मोसानाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ।
बेफोरजों लोगोसे जोंना बेफोर दामजुखौ ओ बर' बर' समाजाव एबा ओ बर' हारियाव,
औ
जोबोर गोहोम गोनां दामजु होननानै एबा बर' समाज एबा बर' हारि, मेसेंखौबो गोबां गोथौ सोमोन्दो थानाय होननानै जोङो बेफोर दामजुखौ मोन मिथिनाय जायो आरोना नोंथां,
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नों नोंथां औ नों थांजों बैसागो फोरबोनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां,
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै औ